खुलुमबाय नोंथांखौ औ खुमबाय औ दा नोंथाङा मा उन्दुबायमोन नामा?
ओहो आङो उन्दुथ'वाखै नै दंथ'यो ओरैनो ओमफ्राय नोंथाङा मानोबा कल हरदोंमोन
अ आङो एसे नोंथांजों बायदि खोथा बाथ्रा जेरै जानबुंनि सोमोन्दै सावरायनो होननानै हरनाय जादोंमोन।
अ नंगौनाा औ सावरायनो हागोन दे नोंथां अब्ला
अ दे बिदिब्ला। दा जोङो आथिखालनि जुगाव जों बयनिबो आखाइयावथ' गंफा गंफा जानबुं नुयोसै होनबा। बोरायानो जा बुरियानो जा सेंग्रा सिख्ला जा बा गथ'फोरानो जा बयनिबो आखाइयावनो जोङो गंफा गंफा जानबुं नुनो मोनोसै। दा बे जानबुंखौ जोङो मानि थाखाय लानाय जायो बा मानि थाखाय बाहायनाय जायो। गिबियावनोथ' बे जानबुंखौ जोंनो स राय्लायनो होननानै बा गुबुन सासे सोरबा गोजानाव थानाय सुबुंनो राय्लायनो होननानै बानायनाय जादोंमोन गिबियावनो गोदोनि फार्स्ट जेब्ला बे जानबुंखौ बानायजेनदोंमोन बै समाव जोङो रायज्लायनोल'सो बाहायनाय जायोमोन बे जानबुंखौ
औ।
दा जानबुं सफैनाय लोगो लोगो जोंहा जानबुं मोनफैनाय लोगो लोगो जोङो गोबां खामानिया जोंहा एसे गोरलै जानानै फैदों जेरैहाय जोङो सोरनिबा आलासिनि न'आव बा सोरनिबा बा जोंनि न'खरनि न'आव जोङो थांनांगौब्ला जोङो गोदोनि दिनाव जेबो खबर सबर हरालासिनो थांनांगौ जायोमोन जेरै जोङो थाङोब्ला मा जाहैयोमोन थांनानै सोरनिबा न'आव जोङो न'खरनि मानसिखौ सुबुंखौ लोगो गो मोनहैया जायोमोन बेफोरबायदि जायोमोन दा जेब्ला जानबुं मोनफैदों जानबुं मोनफैनायनि लोगो लोगोनो जोङो ओरैबायदि गोरलै जादों। माने जोङो जों जायनि न'खराव थांगोन मा खामानिनि थाखाय थांगोन जों बैफोरखौ सिगाङावनो खबर हरग्रोनो हानाय जागोजोब बेफोरबायदि खबरखौ मोनग्रोयोबा सोरबा आलासि फैगोन होननानै मोनथियोब्ला बै आलासि आलासि सिबिगोननि न'खराबो माखासे जेरै साहा आरि बायदिसिना बेफोरबायदिखौ रेडि खालाम खालामनानै दोननो हानाय जाबाय जानबुं मोनफैनायनिफ्राय बेफोरबायदि जाबाय दा जोङो आरोबाव मासिम मोनफैखो मासिम सहैखो बेफोरखौबो जोङो खबर लानो हानाय जाबाय। बेनिफ्राय जोङो मोजां गाज्रि खबर जेरै सोरहाबा न'खराव दुखु खैफोद जादों बैफोरखौ बै गोजानाव थानाय आलासि दुमसिनो जोङो खौरां हरनो हानाय जाबाय।
औ नंगौ।
बेनिफ्राय आरो दुखुनि समावल' नङा जेरै रंजानाय समफोराव जेरै सोरनिबा ओ फिसानि ओ जोनोम जोनोम सान फालियो बै जोनोम सान फालिनायाव जाहाथे बैसोरखौबो नुजाफैनो हायो बैफोरनि थाखाय जोङो खौरांफोर हरनो हानाय जाबाय बेफोरबायदि जाजोब्बाय दा बै समाव जोङो बेफोरबायदि रायलायनोल'सो हायोमोन नाथाय आथिखालनि जानबुङा आरोबाव बै गोदोनि समनिफ्राय आरोबाव एसे साबसिन जाबोबावबाय जेरैहाय जोङो दिनै आथिखालनि जानबुङाव जों गासै रोखोमनि जोङो गासै खामानिखौनो जोङो मावनो हानाय जाहैबाय माखासे जेरैहाय जोङो बेफोराव गंसे जानबुङाव जोङो मा गोसो जायो बेफोरखौनो जोङो बोनानै नायनो हायो। जेरै जोङो बेयाव भिडिअ' नायनायल' नङा बा सोरनिबा सावगारि नायनायल' नङा जोङो बेयाव खेलाबो गेलेनो हायो। गेम्स होननानै बुङो जायखौ बिनिफ्राय जोङो बेयाव जोंनो ओ गुबुन रोखोमनि जेरै जोङो मायाबा मोनसे साख्रि नागिरनो सानदों बै साख्रि नागिरनो थाखाय जोङो माबोरै थियारि खालामगोन बै साख्रिनि थाखाय बेफोर साख्रिनि थियारि खालामनायनि थाखायबो जोङो गुबु बुहुद रोखोमनि भिडिअ'फोर मोननो थाङो, जोङो बेयावनो नायनानै जोङो सोलोंनो हायो। जे साख्रिनि थाखाय माबोरै थियारि खालामनांगौ बा साख्रियाव मा मा कुइसनस फैगोन, बेफोरखौ जोङो बिना नै सोंथि होयोब्लानो जोङो फिननायखौ मोननो हायो। बेनिफ्राय आरो बाव दंबावो जेरै जोङो साख्रिनिल' नङा जेरै जोङो गोबां रोखोमनि मोसानायबो जोङो बेनिफ्रायनो सोलोंनो हायो, मे थाइ खननायबो जों बिनिफ्रायनो सोलोंनो हायो, दामनाय देनाय जों सोलोंनो हायो बेनिफ्रायनो आरो दंबावो जोंहा जेरै गुबुनजों जोंनि भारताव जेरै नैजिदाइन हादरसा दङ बे हादरसायाव बै गुबुन हादराव मा जादों बैफोरखौबो जोङो बे मबाइलनि एबा जानबुंनि थ्रुयै जोङो खौरां मोननो हायो।
औ नंगौ।
बेनिफ्राय जोङो आथिखालाव मोनसे हादरनिफ्राय गुबुन मोनसे हादर नङाबा जेरै जोङो लामा ससे हान्थियोब्लाबो जोङो जेरै सिनाय मोनै जायगाफोराव थाङोब्ला जोङो बै जायगानि सोमोन्दै एसे एनै एसे ओ खौरां जेरै ओ खौरां लाखानो हायो बे जानबुंआवनो नायनानै जेरै बै जायगायाव माबायदि बेरायग्रा जायगा दङ बा एबा मा जायगायाव जानबुंनिफ्रायनो ओ मोनथिजोबनो हायो। बेनिफ्राय आरो जोङो ओम गुबुन सिनाय मोनै जायगायाव थाङोब्ला जेरै जोङो ओ दिग आन्दायो बै दिग आन्दायोब्ला जोङो बे जानबुंआवनो नायनानै जोङो ओ दिगफोरखौ मोनथिनो हायो।
औ।
बेनिफ्राय आरो जोङो आथिखालाव बे जानबुंनिफ्रायनो बोथोरनि सोमोन्दैबो जोङो मोनथिनो हायो। जेरै ओ बबे जायगायाव बबेखिनियाव दिनै मा बोथोर दं बा दिनै गरमा बेसां थांदों। बेसेबां डिग्रि थांदों बेफोरखौबो जोङो बे जानबुङाआवनो मोनथिजोबनो हायो। आरो बेनिफ्राय जानबुं खौ जोङो बाहायनो रोङोब्लासो मोजां आरो बाहायनो रोङाब्ला जोंनि थाखाय बेयो गाज्रिबो जायो आरोना। दा आंनि बुंनांगौ खिनियानो एसेनोमोन। दा नोंथाङाबो मायाबाफोर फोरमायनो सानदों नामा?
औ। नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय मोजाङै फोरमायना होनायनि थाखाय जानबुंनि सोमोन्दै। ओ दायो आंबो अब्ला नोंथांनिसिम सावरायनो सानबाय सोलोंथाइनि सोमोन्दै आरो। सावराय जागोनना नोंथां?
औ सावरायनो हागोन।
औ। सोलोंथाइ होनब्लाथ' जों बयबो मिथिखागौ आथिखालावहाय सोलों थाय गैयाब्लानो जोङो जेबो खामानिखौनो मावनो हाला। ओ सोलोंथाइ होनोब्ला जादों जोंहा गियान आरजिनाय। गियान माखासे जोङो गियान आरजिनायखौनो मा होननानै बुङो सोलोंथाइ। दा जोंहा ओ मा होनो सोलोंथाइनि गेजेरजोंसो जोङो गोबां खामानिखौ मावनो हायो आरो। दा दाथ' आथिखालावहाय जोंहा गोबां बिथिङानो अनलाइन। अनलाइननि जुग जाजोब्बाय, जोंहा गासैबो जायगायावनो ओ गासैयावबोनो जोंना मा जाजोब्बाय अनलाइन जाजोब्बाय आरोना। जेनेबा हमनानै ला ओ सानफ्रोमबो जिउआवहाय गोनांथि जानाय बेसादफोरखौ जोंना आथिखालाव मानसिफोरा अनलाइनावसो ओ बाजार खालामसै आरोना। माने अनलाइन सपिंसो खालामनाय जों नुनो मोनसै जेनेबा फारसे जानायनि फ्रायनो लानानै होन गाननाय जोमनायनिफ्रायनो लानानै बा मा होन ओ न'नि बायदिसिना मुवा बेसादफोर नांगौ जानायनिफ्राय लानानै फारसेनिफ्रायनो गोनांथि जानाय मुवा बेसादफोरखौ आथिखालावहायो जोंना अनलाइननि गेजेरजोंसो ओ जोङो खामानिफोर खौ मावनाय नुसै आरो दा बेफोर अनलाइन खामानिफोरखौ मावनो थाखायबा जोंहा मा मानि गोनांथि जायो सोलोंथाइ आरोना जोङो सोलोंथाइ गोनां जानांगोन। जोङो लिरनो फरायनो रोंनांगोन मानो होनब्ला बे अनलाइन खामानिफोराथ' जोंना मबाइलावहाय जोंना मा मानि दारै जायो इंराजिजोंसो जाजोबो आरोना। दा बे खौ सासे सोलोंथाइ मोनै सुबुङा बेखौहाय मावनो रोङाबो जानो हागौ। जाय मानसिया आखर मोनसेबो सिनाया बिसोरो दा बेफोर बायदि अनलाइननि खामानिखौ मावनो हानाय नङा आरो। दा बिनिखायनो ओ सोलोंथाइया जोबोद गोनांथार। फिसा खामानिनिफ्रायनो लानानै होन आथिखालाव मोनफ्रोमबो खामानिखौनो जोंहा ओ मावनो थाखाय जों दानि जुगावहाय सोलोंथाइनि गोनांथि दङ आरोबाव ओ जोंहा मा जों सोलोंथाइ थायोब्लासो जोंना मा जायो जों मोजां गाज्रिखौ बिजिरनो हायो आरोना
औ
आरो सोलोंथाइ मोनोब्लासो जोंङो मा खालामनो हायो जोंनि ओ मोननांगौ मोनथाइफोर जिथुनिखि जोंनि संबिजिताव लिरनाय दङ' जोंनि मोन्थाइफोर जों बेफोरखौ मोनथिनो हायो ओमफ्राय जोंङो मा ओ गुबुन हारिफोरजों बा गुबुन सुबुंफोरजों नासयजानाय नाख्रेबजानायनिफ्राय जोंङो नियायखौ मोननो हागोन आरो। दा सोलोंथाइ मोनाब्ला एबा सोलोंथाइ लायाब्ला जोंङो बेफोरबायदि जोंनि मोनथथायफोरखौ जोङो मिथियाबो जानो हागौ आरो ना जाय जोंनि थाखाय संबिजित दावहायो लिरनानै दोनखानाय बा जोंनि मोनथाय दंखायो। बेखौ दा बे सासे ओ सोलोंथाइ मोनै बा लेखा रोंङै सुबुंङा बेखौ मोनथिनाय नंङा आरोना। मोनथियालासिनो बियो ओ गुबुन जायगायाव थांबा बियो नासयजानोबो हागौ दा बियो बे नासयजानाय नासयजानानै बियो गाव मा ओ बियो गावो राव होनो हानाय नङा आरोना राव दिखांनो हानाय नङा गावनि मोन्थायनि था खायहाय। मानोना बियो जेबोखौनो मिथिया मानोना बियो सोलोंथाइ मोनाखै बियो लेखाखौनो फरायाखै बा बियो ओ गियानखौनो मोनाखै आरो गावनि मोनथायनि जे ओ मोनथायखौ बियो जे मिथियाखै मा मा मोनथाय मोननांगौ दङ बा मा मा मोनथायनि फारसे ओ लिरनाय दङ बेखौनो बियो मिथियाब्ला अब्ला बियो बैसोरजों माने ओ मोगा मोगि जानो हानाय नङा आरो जाय सुबुंफोरा बेखौ नासयदों मोनथाय मोननांगौनिफ्राय बेखौ गोजान खालामदों बिसोरजों बियो उल्थायै माने नांफिननो हानाय नंङा आरो। बिनिखायनो जों आथिखालाव माने साफ्रोमनोबो जोङो मोनथथाय होनांगोन। आथिखालावथ' जों गोबांथार गुबुन हारिजोंबो जोंङो नै नासयजायो दानो जोंङो मिथिनानै मोनो जोंनि बर' हारियानो होन जोंङो गुबुन गुबुन जायगायाव थांबाथाय माने सोरबा सोरबा बायदिया नासयजायो आरो ना। रायज्लायनो रोंङा मानो रोंङा बिदि होननानै ओ नासयजायो आरो।
औ
लेखा रोंङा इदि होननानै माने नासय जायो बिनिखायनो जों ओ जोंङो मा जेसेबां हागौ एसेबां जोङो जोंनि ओ समाजनि गथ'फोरखौ जोंङो मा होनांगोन सोलोंथाइ होनो नांगोन अब्लासो जों समाजावहायो जौगानायखौ लाबोनो हागोन। आरो हारिनिबो जोङो मोजां खामानि मावनो हागोन आरो लोगोसे सोलोंथाइ मोन ओ होयोब्लासो जोंनि समाजनि गथ'फोराबो ओ मोजां लामाजों आवगायलांनो हागोन जेरैहाय ओ मा होनो निसा बुस्थु लानाय फेग्रा मुवा लानाय। बेफोरनि फारसे सांग्रां जागोन आरो सोलोंथाइ मोनोब्लासो। जे बेफोरखौ जायोब्ला मा जायो। बे निसा बुस्थुखौ लायोब्ला जि गावनि जिबना। जोबलांगोन बेफोरखौ हायो। सोलोंथाइनि गेजेरजोंसो जोङो मिथिहोनो हायो आरोना‌। गथ'फोरखौ बा जिखुनु सुबुंखौनो जोंङो सोलोंथाइ होयोब्लासो जोङो ओ मा होनगोन बुजिहोनो हागोन आरो नङाब्लाथ' जोङो बिसोरखौ ओरैनो बुजायब्लाबो लाब गैया।